औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथाङा नोंथांनि फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनो बे समाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जों नैबे जोंनि गोलोम बोथोराव मोननाय जिथु फिथाइ सामथाइनि बागै जे नोंथाङा मा फिथाइखौ जाना मोजां मोजां मोना। आरो नैबे जोंनि गोलोम बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइखौ जोङो मा महरै बावनायबो जायो बे बेखिनि बागै आं सावरायनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि दा ओ गोलोम बोथोरावथ' जोङो ओ थाइजौ खान्थाल बिदिनो लेसु आरो लेथुकु बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। औ आरो जोङो थायजौ। खानथालखौ जोङो बिदिनो आमथिसुवा बायनानैबो जाजायो आरो आमथिसुवानि सिगांबो जाजायो आरो नोंथां। ओ जोङो थाइजौ। खौ माबायदि जायो होनब्लाथाय थाइजौखौ जोङो ओ सुरखिनानैबो जाजायो ओरैनो हानानैबो जाजायो आरो। खायफा खायफा फोमोननानैबो जायो गोथाङैबो जाजायो। आरो थाइजौ गोरलैखौ जोङो आसारबो बानायनानै। दोननो हायो आरो नोंथां।
औ दा नोंथाङा। आसार बानायनायनि खोथा बुंदों जेब्ला। बे आसारखौ माबोरै। बानायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ ओ जोङो बे आ खौ माबायदि बानायो होनब्लाथाय जोङो थाइजौ गोरलैखौ नांग्रोगोन। थाइजौ बाहाय गोललै गोललै औ औ बिनि उनावहाय जोङो बे थाइजौखौ जोङो फिसा फिसा हानानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय बिदिनो हानानै लाग्रोनानै। जोङो ओ रुयो खायफा रुयो। बिदिनो रुनानै सान्दुंआव। फोरानो आरो। बिदिनो सान्दुंआव फोरानना। आरो जोङो थावआव मस्ला मस्लिफोरखौ ओ खायफा खायफा देनानै लायो आरो बानलुफोरखौ जोङो एवफ्रामनानै लायो बिदिनो लानानै ओ बेयाव थेमेयाव भयामाव सोयो आरो सोनानै बिदिनो मस्ला मस्लिखौबो सोफाबाय आरो थाव होनानै आरो बे थाइजौखौबो सोनानै जोङो सानदुङाव फोराननानै दोननांगौ आरो बिदिनो थाइजौआ थारखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां आ आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो सोंदों सानदों बे आमथिसुवायाव जोङो मा मा फिथाइ सामथायाइ बा बोरैहाय आमथिसुवाखौ बावउनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोननोंथां आ आम सुआयाव जोङो बउनाय होनना बुंबा ओ जोंथ फिथाइ सामथायखौसो बावो नङामोन नोंथां बिथां जेरैहाय जोंहा नैबे बोथोराव मोननाय जिथु नैबे जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय फिथाइ जेरैहाय थाइजौ आरो खान्थाल आ लिटु गु ओमफ्राय आनारस आरो जोंहा बन बोग्रि होनना बुङो । बेनिफ्राय बेवहायनो जोंहा बे नैबे बोथोराव नङाब्लाबो बे गासै बोथोराव थायो जों थालिरखौबो बावफायो । आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे बोथोराव मोननाय जाम फिथाइफोरबो थायो । थिग बेबादिनो जों बोथोरनि फिथाइखौ जोङो नैबे बोथोराव बावो आरो । दा बेखौ बोरैहाय बावो होमबा ओ जोङो जेरैहाय जोंहा मोनसे बाथौ फोर्बोनि हिसाबै जों बेखौ बाथौआव गासै फिथाइखौनो जोङो ओ खांथिंजोबनानै बा लाबोनानै बेखौ जोङो बावग्रोनाय जायो । बावनायनि उनाव बेखौ गासैबो रायजोआ बेखौ माने जयैनो जों बे थाइजौ खान्थालखौ जों रानलायनानै जानाय जायो आरो । बेनिफ्राय ओ नोंथांनाव आं सोंनो सानदों जे बे नैबे बोथोराव मोननाय फिथाइनि बाग बागै बा नैबे बोथोराव मोननाय फिथाइखौ माबे फिथाइखौ नोंथाङा जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां दा जोंनि गोलोम बोथोराव मोननाय फिथाइखौ माखौ जानानै मोजां मोनो होनना बुङोब्ला आङो थाइजौखौनो बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां । ओ बिदिनो औ । दाथ' गोलोम बोथोराव बिदिनो अखाबोहायो दै दैजां बोथोराव अखाबो हायो सान्दुंबो दुंङो नङा होनबा नोंथां? बिदिनो औ । सान्दुं दुंब्लाथाय जोङो थाइजौआथ' गोखै नालाय बे थाइजौखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बिदिनो ओ सान्दुं दुंब्लाथाय जोङो गोखै जानो मोजां मोनखायो नालाय ।
औ ।
बे थाइजौआबो दा गोखै नालाय जों थाइजौखौनो दानानै मोजांसिन मोनो आरो । आरो खान्थालबो दं । खान्थालखौबो जानानै जों जोबोद मोजां मोनो गरमाव खान्थाल जाबाथाय गरम मोनसिनो आरो बेनि बेखायनो ओ मानसिफोरा गो ओ गोबांङानो बेलासे बा मोनाब्लि मोनाब्लियाव जानाय जायो आरो खान्थालखौ ।
औ नोंथां नोंथांनाव सोंनो सानदों बे खान्थालखौ जो नोंथाङा माखौ जानो मोजां मोनो? जेनेबा ओ गोथां आरो गोमोन
औ नोथां औ नोथां ओ आंथ' खान्थाल गोथांखौनो जानानै मोजांसिन मोनो आरो मानो होनोब्ला गोमोनखौ आङो जानानै मोजां मोना बिदिनो खान्थाल गोथांखो जोङो बानलौफोरजोंबो संख्रिफोरजों लगायनानै जानो हायो बेनिखायनो आं खान्थाल गोथां खौनो जानानै मोजांसिन मोनो आरो जोङो बे खान्थालनिफ्राय खान्थाल खौ बोरैहाय जायो होनबाथाय मा माजों जायो होनबा मा माखौ जायो होनबाथाय ओ जोङो खान्थाल गोल्लै जेब्ला फिथाइया थाइजेनगोन खान्थाला ओ गोल्लै अब्ला बे खौ जोङो हाननानै जोङो ओ ओंख्रिबो एबा फाजाफोर एवनानै जानो हायो आरो
औ
औ बिदिनो ओ आलुफोरजों बा ओ गुबुन गुबुन मैगंफोरजों बिदिनो जोङो लगायनानै संनानै जानो हायो आरो। आरो बे खान्थाला‌ देरनानै जेब्ला जों खान्थाल खफाय जागोन ओ अब्लाथाय जोङो बेखौ जानानै बेगर ओंखारोना बिनि खान्थालनि बेखौबो जोङो ओंख्रै बा बाथोन देनानै जोङो जानो हायो आरो नोंथां। ओ नोंथां नोंथां मोननि ओनसोलावबो बे बायदिहाय जायो जानांगौ
औ जायो नोंथां ओ नोंथाङा फोनायबायदि बेबायदि ओ खान्थाल बेगरखौ जोङो ओ ओंख्रिबो जायो आरो नैबे जोंनियाव बेखौ बा ओ सावनानै एबा एवनानै ओ बाथोनबो देना जायो आरो बे खान्थालनि बेगरखौ
औ
जों बेखौ थास' आइथिं बायदिजों आरो नाजों जोंबो ओ बेखौ संना जायो आरो बे खान्थालनि बेगरखौ आरो जोंथ' बे खान खान्थालनि ओ जेब्ला बे खान्थाला गोल्लै समाव फिसा फिसा जागोन बे खौबो जोङो फाजा जायो आरो
औ
दा औ दा बेनिफ्राय ओ जिथु नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थाइजौखौबो जोङो
खायफा खायफा औ
थाइजौनिबो ओंख्रिखौबो जों जानायखौ नुयो। बा खोनादों। गोरलैनि ओंख्रै ओमफ्राय बेयो खौ जोंथ' आसारबो बानायखायो नोङा होमबा? थाइजौ गोरलैखौ औ ओमफ्राय बेखौ जोङो बेबाद दिनो गोलोम बोथोर समाव ओ गोखै जानानै सुबुंफोरा खायफा सुबुङा गोखै जानो मोजां मोनो जेब्ला बेखौ गोखैयैबो ओ गोथाङैबो फानलु संख्रि फै जो बेखौ जानाय जायो आरो। बे थाइजौखौ जोंबो बेबादिनो उम औ बानलु संख्रि दोनो बेखौ जायो।
जुस बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ बे थाइजौआ जेब्ला गोमोन जायो।
औ
औ बेनिफ्राय जुस बानायनाबो लोंनाय जायो ओ गोलोम बोथोराव जिथु जुस लोंनानैबो जां मानो।
औ ओ दा नोंथाङा मा मानिफ्राय ओ जोङो जुस बानायनो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जुस बानायनाय होनबा बुंबाथ' जों गासै मुवाखौनो जुस बानायना लोंनो हायो। ओ जों फिथाइ साम थाइल' नङा ओ जोंहा मैगं थाइगंखौबो लोंनाय जायो बेबायदिनो जुस बानायना जेरै हाय जों दा जों थाइजौखौबो बानायो जुस बेनिफ्राय जोंहा ओ बेबायदिनो आपेलनि जुस दङ। बेबायदिनो आंगुरनि दोङो आरो नैबे जोंनाव मोननाय फिथाइ जेरैहाय जोङो लेसुनि जुस बानायो। आरो जों लिथुकुनि जुस बानायो। बेनिफ्राय प्लामनि जुस बानायो। दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ मैगंनि सायावबो जुस बानायनायखौ जोङो मोनलोंदों जेरैहाय केरेलानि जुस बेयो जोबोर गोखा जायो थेवबो बेखौ माने लोंनाय जायो। जुइस हिसाबै। बेनिफ्राय जोङो पानिलावनि जुस दङ। बे पानिलावनि जुइसखौबो ओ जोङो लोंनाय जायो ।दा बेफोरबायदिनो जुइसनि बेलायाव होनना बुंङोबाथ' जों खामोब्ला गोबां मुवाखौनो जुइस बानायनो हायो। ओ थेवबो जों फिथाइ फिथाइनि बेलायाव बा गोबां जुइस मोननो हायो। ओ जेरैहाय लेसुनि, प्लामनि आरो जों आमलाय गयनिबो जुस थायो। बेखौबो जोङो मोनलांबाय ओ दा बेनि आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जितु आं सिगाङाव बुंदो ओ लिसु आरो आमलायखौ बै लेसु आरो आमलायखुखौ जोङो ओ नैबे ओनसोलाव जौ हिसाबै लोंनायखौबो नुदों बा मोनलों फेरदों आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो जों जानांगौ बे लिसु एबा प्लाम एबा बे आमलाइखु बेनि जौ बानायनायखौ मोनलोंफेरदों जानांगौ नोंथाङा?
औ नंगौना बिदिनो आमलाय आमलायखुनि रोसि बानायनायखौ मोनलोंफेरदों आरो नोंथां।
औ नोंथाङा माब्लाबा बेफोर बानायफेरदोंमोन नामा बेबायदि आमलाायखुनि जुस?
अ आंथ' बिदि बानायफेरनाय जायाखै नोंथां। ओ बिदिनो ओ बोरैहाय बानायो होनबाथाय बिदिनो आं फोरमायनो हागोन आरो। बिदिनो बे लिथुख'खौ आमलाय खुखौ
औ।
ओ बे आमलायखुखौ जोङो बयामाव सोनानै दोननांगौ रुयो रुयो जा रुयो दां बेखौ। ओ रुनानै जोङो औ। बेखौ सान्दुंआव फोराननानै जोङो भयामाव सोयो आरो। बिनि उनावहाय जोङो सिनि होनांगौ आरो बेयाव। ओ सिनि होनानै दोननांगौ आरो बिदिनो बेखौ गोबां-गोबां सम दोननांगौ अब्ला बियो रोसि जागोन ना बेखौनो जोङो औ माबानाय जायो आरो लोंनाय जायो आरो। नोंथाङा मिथिगौ नामा? माबोरैहाय बानायनाय जायो?
औ बेखौथ' आङो बानायफेरनो मोनाखै आमलाइनि जुसखौ ओ थेवबो आङो नोंथां दा बुंनाय बायदिनो बानायो होननानै आङो मोनथिना मोनदों। ओ जिहेथु नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो बानायोखौ आं मिथियो। थिना मोन्दों। थेवबो आं गाव बानायना मोनाखै। दा अब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय औ नोंथांजों नोंथांनिफ्राय फिथाइ सामथाइनि बागै बा बेफोरबायदि जुस बानायनायनि बागै मिथिनो मोना ओ गोजोननाय मोनबाय। आरो आसा खालामो नोंथांजों उनावहाय सावरायनो मोनफिनगोनखौ।
आंबो आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला जों बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां।